हेल'
औ
अ नोंथां ओम दसे सम रायलायनो हागोन दा
औ हागोन
औ जों दा बिदिनो
बेखौ नोंथाङा प्रिपेयार जाग्रोनानै फैनांगौमोन माने सोंहरग्रोनांगौ आरो ना आंनाव जुदि नों कल हरोबा दा नोंथाङानो बुंदो मानि सायाव राय ज्लाय रायज्लायो
दावबायनायनि बागै रायलायनोसै
औ जागोन
नोंथाङा दावबायनाय जोबोर मोजां मोनो ना मोना?
ओरैनोथ' दावबायनायखौ बयबो मोजाङानो मोनखायो थिग बेबायदिनो आंबो बांद्रायखौबो मोजां मोना नाथाय ओ सम सम मोजां मोनो
औ बेनिफ्राय मा मा जागायाव दावबायहैखो नोङो? ओरैनो
ओरैनो आं मेघालयनि केपिटेल शिलं आरो अरुणाचलाव ससे से थांबाय आरो भुटानावबो ससे थांबाय बेबायदिनो खाथि खालानि जा फोराव गिदिंबायबाय नोंथाङालाय बबे बबे जायगायाव बेरायहैखो? मोजां खोनायासै आं नोंथांनि माथो औ
बेयाव थांनानै माबायसा एक्सपिरियेन्स माबायसा थानाय लोंनाय सब गासिबो बेनि बागै एसे बुंनो
ओ मेघालयनि केपिटेल शिलंनि बाथ्राखौ बुङोब्ला शिलंआ ओ ओरैनोथ' जों मिथिनाय बायदियै जोंहा शिलंआव गुसु जायगा हाजो जायगा बा जोङो लेखाफोरावबो मोनबोदों जे जोंहा शिलं बा मेघालया मेघालय माने ओ
ओम
जोमैनि जायगा बेबायदिथ' जोङो मोनखादों जेराव खाथि खाथियावनो जोमैया जों जोंनि जों सौदाव लायो बा नुनो मोनो जों खाथियावनो बा मोनदांनो मोनो ओरैनोथ' जेनेबा जोंनि आखाइयाव मोनदाङा थेवबो जोङो ओ फिल खालामनो हायो जे बेवहाय जोमै दङ जोंनि खाथियावनो बेखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो जेब्ला जोङो शिलंआव थाङो। आरो सिलंआव जोंहा गोबां बिबायदिनो टुरिस्ट स्पटफोर दङ। जे जेराव जोङो ओ बेरायनो हायो मोजां मोजां वाटार फल दङ दै बाज्रुम आरो बिदिनो मोजां मोजां जायगाफोर दङ जेरै ओ सिशलङावहाय बयनिस्रुइ बुहुमनि अखा हासिन्नाय जायगा गा होनबा जोङो शिलंनि से मौसिनराम सेरापुन्जिखौ जोङो मोनथिनो मोनो जेराव ओ खेफेबो दं मान सिङाव गुुं दङ मान अन्थाइनि सिङाव गुदुं दङ जेराव जोङो मोनसे गुदुंजों हाबनानै अन्थाइनि गुदुंजों हाब नानै गुबुन मोनसे जायगासिम जोङो मोनहैनो हायो बेफोरबायदि जोंहा मोजां मोजां नायथाव नायथाव जायगा दङ शिलङावहाय। बेबायदिनो जोङो एलिफेन्ट वाटार फल बेफोरखो जोङो नु नु मिथिनो मोनो जेराव ओ दै बाजरुम दङ आरो बियो एसे गाहायाव थांनानै जेनेबा एसे सिरि ओंखारख्लायनानै गाहायाव थांनानै बेवहाय जोंहा वाटार फ्लर बा दै बाजरुम बेखौ जोङो नुनो मोनो आ ना आरो बेवहाय थाङोबा जोबोरैनो गोजोन मोनो आरो ओ मा-माखासे समफोराव मास माबा दान लानानै दान बियो जोबोरैनो गुसु जायो आरो बबावबा समाव ओ टेम्पारेसारा एसे नरमेल जायो बाट बांसिनानो बियो गुसु खौनो जायो आरो ना शिलङा मानो होनबा बेवहाय बांसिन अखा हायो नङा होमबा? दा नोंथाङा बो फंनैसो बुंदो ओ जायगाफोरनि सोमोन्दै बा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव बेरायखांखो आरो मा बायदि मोनदां खो बेखौ नोंथाङा फंनैसो
हेल हेलौ मा होनदोंमोन नोंथाङा मोजां खोनासै।
नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायना होदो ओ बेफोर जायगायाव थांनानै नोंथाङा माबायदि मोनदांखो।
आंबो बाव थांखांबाय शिलङाव ओ ओरैनो साननैनि हाबा फारि लाना थांदोंमोन। ओरैनो जोबोर मोजाङानो मोनदों बेयाव थांनानै फार्स्ट टाइम एक्स पिरेन्टस थांफेराखैमोन जोब मोजां नांदो ओ बिदिनो। गिदिंदो लायट लुम। ओ सिरापुजि केफ ना मा होनो बेखौबो बेयावबो थांदों आरो उम दाउकि। आव थांदोंमोन बेयाव दावकियावथ' जोबोद मोजां बटफोर थासोयो बेयाव। जाहोना जोबोर एक माबा इन्जय खालामनो हायो आरो।
औ औ औ।
औ।
जोबोर मोजां।
औ। ओमफाय नोंथाङा प्लेनिं दोङो नामा आरो थांनायनि
ओ इयुनाव जुदि खाबु मोनोब्ला थांगोन नाथाय दायो माखासे ओ सोलोंथाइ लाबाय थानाय सम ना बेखायनो थांनायनि खाबुखौ जोङो मोनथनो हायाखै बेखायनो थांथनाय जायाखै।
औ। औ नोंथां। दे होमबा नोंथां जोब साबायखर थाबाय।
औ औ